अ हेल'।
फुंनि गोजान खुलुम बावहरनाय थाबाय नोंथालाय मा खामदों?
मा खालामदों दालाय?
अ ओं खाम संगै द'? हेल'।
हेल' औ खोनादों खोनादों संहांदों उम दाथाआखै जायाखै नोंथां।
अ।
अ।
ओमफ्राय दिनै सानसेखौ मा खालामगोन नोथां?
हुम
हेलौ।
मोजाङै खोनायाखै।
दिउथि दं दिउथि दिउथि।
अ अ
खामानि
दिनै मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो नागिरदों थांदों सावरायजागोन ना
हेलौ
ओ मानि सायाव होनदों?
अ ओ दाथ' ओरैनो न' न'नि बागै जेरै न'आ दङो साब दालाय न दों बिदि आरो नोंथांनि न'आलाय मा?
हेलौ हेलौ हेलौ
हेल'
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनि आव नोंथाङा नोंथांआ आवा-आवाजखौ क्लियार खनादोना खोनायाखै नोंथाङा?
आंनि आवाजखौ क्लियार खोनागोना खोनादों ना खोनाखै नोंथाङा?
खोनादों थ'
नोंथांनिखौ एसे खम खोनादों नोंथां नेट गैया नामा नोंथांनियाव?
मा होनखो नोंथां?
नेट गैयानामा नोंथां?
दोंङो दोङो नोंथां दोङो दोङो।
अ माने आं सोंदो ओओ दाथ' न'आथ' माबा जात जात न' थायो। जेरै हानि न' थायो पाक्कानि न' थायो सपधालाय न' थायो।
नोंथांनि न'आ मा? रुमावसो थायो आं नै थायो नोंथाङा मेन नआ मा बेखौ सोंदों आं
पाक्काया पाक्कानि न'आव थाना बोरै मो नांदों मोनदों नोंथां हा-हायाव थानाय पा खायाव थानाय मा फाराग दं?
हाथाबाथाय रिस्क जायो आरो उम बायनायनि माबानायनि फाक्काबाथाय बाय बायनोरोङि।
उम
बेनोसै आरो
उम आरो बिल्डिंआव थाबा
बिलदिंआव थाबालाय बेनो आरो ओ बार बार खोलो खोलो नाङो गेजेराव थाबा। खिन्थु गोजौआव थाबाथाय ओ सान्दुं गोसादो गुदुं जायो बेनो आरो प्रब्लेमा
उम। दा बिल्डिंआव थाबा
बाथ' मोनसे मोनसे माबा मोनो मा होनो हायाव थानाय हायाव थानायनिफ्राय मोजांसिन जायो आरो माने दैबाना जाबा।
दैबानानिफ्राय खारगयो बिल्डिंआव थाबा।
थाबा। खोनादोना नोंथां?
हेल'।
हेल' अ खोनादो खोनादो।
अ। माने सान ह हायाव हायाव थानास बिल्डिंआव पा हायाव थानायस पाक्का बिल्डिंआव थानाया मोजां आरो।
बिना।
हेल' नोंथाङा ओंखाम संबाय नोङो?
औ संबाय दोङो आलु आ
उम।
हेल' आलु संबाय दोङो आलु आलु।
अ नोंथांनि न'आलाय बम्बे टाइप आरो मा टाइप? ना बोरै ताइप नोंसानि न'आ?
ह ह।
मा ताइपनि न'आ?
न सिमपल सिदा सिमपोल सिदा
बेसे रम
मोनथाम ओमफ्राय मोनसे शु
अ थिगानो होमबा थलााय बेले मोजां थलााय बेले
दे
आरो खुमा बे गेदथार बुङा फिसाथार बुङा
म दा नोंथाङा जि रुमाव थायो होनना बुंदों नोंथाङा पाखकनो हानि नोंथां।
फाथानि
बिल्डं नामा?
बिल्दिं नङा।
अ न'निस्राय मोजां न'नि न' न'नि निजा न' न'आ न'नि न' आरो रुम भारा बाहाय साबसिन नांदों नोंथाङा लानानै
बेमा साबसिन नोंलाय रुवा फिसाहाय बे ज
खज
हेल' खोनायाखै नोंथां नोंथांनि आवाजखौ मोजांैखौ नायो ख सानफिननो नेट गैया नोंथांनाव
बिदिनो फिसा नालाय फिसा नालाय
नोंथाङा मबाइलखौ गोजानाव लादों नामा नोंथां खोनायाखै
अ।
अ खोनाबाय दे खोनाबाय दासो बुंफिननाय बेनोसै आरो रमा फिसा नालाय नालाय
अ। सामबा ल गद ननिया रमा गद होमबा नोंथां। आरो न
न' सिङाव मा मा मा थायो नोंथां फोरमायना होनो हागोन नामा न सिङावलाय मा थानो हालना थागोन बिसिना थागोन
हेल'
मोजां खोनायाखै दानि आवासखो खनसे बुंफिनो हागोन नामा?
बेनोसै बिसिना थागोन आलना थागोन
नोंथांनि आवाजखौ मानो लाखै खोनादो
खोनायाखै नामा नोंथांनि खो नेट गयै बायदि मोनदों नोंथां थाथ' थुथु खोनादों नोंथाङा फोरमाय
न'आवथ' ओरैनोथ' सरासनस्रायै बिसिना थायो आलना थायो आरो सेर
सेर आलाय आरो
आरो मारायो सरासनस्रायैथ' बिनो थ सफाफोर थायो टेबोल जाय मानसिया
बेयाव गोबां रोखोमनि गोबां बेसबां नुनो मोनो
वासिं मेसिन नुयो
बिदिनो आरो गोरिब गोरि माने मिडल क्लासफोरनियावथ' आरो नरमेल बिसिना फालें बेफोरनो थायो आरो आलनाफोरा थायो बेनो आरो नोंथां जोंनिया आरो गोरिब थायो न'खरा
धोनि न'खर आरो गोरिब न'खरनि गेजेराव माबा मा फाराग नुनो मोनो नोंथाङा धोनि नखर आरो गरिब नखरनि
नोंथांनि आवासखौ मोजांयै खोनायाखै
खोनायाखै नोंथांनि आवासखौ मोजाङै
औ नोंथां नोंनो बुंदो नोंनो बुंदो
धोनि धोनि न'खर आरो गोरिब न'खरनि गेजेराव बेनो फारागदि धोनि न'खरनियाव इसे बुस्थुफोरा थायो आंखाल गैयै बुस्थु थायो
औ
आरो मोजां मोजां बुस्थु थायो आरो जेरै बिसनाफोराबो मोजां जायो माने गोरा स्थि जायो थ्रिस्थियो जे गोरिबफोरनियाव आरो बिसिना औवानि गायना लानाय थायो बिदिनो मोजां नङा आरो माने धोनिफोरनि बायदि जाया। आरो धोनिफोरनियाथ' आरो फ्रिज थायो एसि थायो फेन थायो। बेफोरखौ गोरिबफोरनि उनाव नुनो मोनो आरो बिदिनो आरो आरो धोनि न'खरफोरनि न'आ पाकानि जा पाकानि जायो बिल्डिं जायो। आरो सरासनस्रायैथ' गोरिबफोरनि न'आवथ' आरो हानि जायो बेरानि जायो। तरजा बेरानि आरो थिंखोनो खाना थायो उवाल अवाल बायदि टिंखौनो खालामो बिदिनो आरो आरो बेनोसै आरो घोनि आरो गोरिबनि गेजेराव गोरिबाबोथ' आरो गोरिब नालाय बायनो हाया जायो बुस्थुफोरखो गोरिब होनबा आरो फैसा गैयि मसिखौसो गोरिब होनो नङा ओमबा नोंथां?
आरो आरो न' आरो यै तर तरजा बेरा होनबा तरजा बेराबाबो ओइ मानो थुरिनि न' खालामबा बहुत मोजां आरो माने थान्दा थान थान्दायाव थान्दा मोनो ओ गरम बोथोर समाव थान्दा मोनो। थान्दा बोथोर समाव गरम मोनो इदि नोंथाङा मिथिगो ना?
थरिनि थरि थरिनि सायला लुबाथाय माने बुहुत मुलाम्फा मोननो थाङो आरो थुरिनि न'न थुरि सायलादो बेयाव नो होनखांबाय आं दासो द दासो बावैसो होनखांबाय माने थान्दा बोथोराव गरम मोनो। गरम जाहैयो गरम बोथोराव थान्दा मोनो आरो। माने सायेन्स मोनसे सायेन्स हामना दं आरो बेयाव नो आरो उम गोरिब गोरिबबाबो माने औ मोजाङै थानो हायो आरो थुरिनि खाना नोंथांदो रायलायनानै गोसोआव गोजोननाय थाबाय नोंथां। उनाव रायलायबावनोसै नोंथां।
दे ओमबा नोंथां।